हेल '
हेलौ
ओ खोनादों।
अ औ, खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादों।
औ दिनै नोंथांजों फंनैसो खोथा रायलायनोसै। औ माबा ओ फंनैसो ओम जोङो गोदोहाय नफोरखौ बा जों जोंनि आबै आबौ बा जोंनि आबै आबौनि जोंनि ओ जोंनि आबै आबौ मोनहा माबायदि नख खो लुनानै थायोमोन मा माबायदि न'खौ लुयोमोन बा माजों न'लुयोमोन बेफोरनि बागै एसे सावरायनोसैना नोंथां
ओ औ-औ जायो ।
औ नोंथाङा एसे बेफोरनि बागै आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
गोदो गोदायथ जों नुुब नुबोनाय बायदि मा होनो आरो आ आबै आबौ आबौ आजै आजौ मोना जोंनो खिनथादोंदि माने गोदो गोदाय मा होनो थिं होननाय गैयामोन मोनसे सिमिट खुन्था होननाय गैयामोन आरो मानो गोदो गोदाय बांसिन थुरि मा होनो जोंहा थिङा जायोमोन आरो इदिनो मा होनो इदिनो थोखौनि थोखौनि बिलाइ बेफोरजोंनो खोबनानै आरो इदिनो खुन्था औवा बेफोरजोंनो लुनाय जायोमोन आरो जोंनि दानि बायदि बि इथा होननाय सिमित होननाय गोदो गोदाय गैयामोन आरो बेनि जाउनाव गोदो ए औवाखौ हेबनानै मा होनो साथा बेरा एबा इन्जुर हा हाजोंनो लिरनानै नफोरखौ बानायोमोन आरो बे न'फोरा गोबाव सम गब गोबाव समहालागै जोरामोन आरो बेफोरखौ जोङो बानाय फिना बानायफिनबाय थानांगौमोननो आरो बे न'आयो गोबां माने लोरबां जायोमोन मा होनो बे न'फोराव जोङो गोबाव समालागै थानो हायामोन बिदिनो मोनसे खुन्थाफ्रा औवाफ्रा गाज्रि जाबानो बिदिनो बिदिनो एम्फौ जायो बिदिनो मा होनो बिदिनो अखा सेरो बेफोरजों गोदो गोदाय न'आ बेफोर बेफोरबायदिमोन आरो नाथाय दानि जुगाव गोबां सोलायनाय नुबोदों आथिखालाव बयनिबो न'आ बिदिनो पाक्कानि जाजोब्बाय। हा-होननाय गैला आफै औवानि खुन्था होननाय गैला आरो दानि जुगावथ' थिं गैयासै मा होनो बेफोरजोंनो दानि जुगाव लुनानै बयबो बो थायो आरो मानो होनबा दानि जुगा सोलायबाय बेनिखायनो गोदो गोदायनि बागै एसे माने फारागखौ नुनो मोनो आरो गोबां फारागमोनो दा गोदो गोदाय आरो जों जोंनि संसार जानायावथ' न'खरनि संसार जानायावथ' न'फोराव दै दैखौबो जों जान्ला मोनला मोनामोन दैखौ जोङो जानला मोनला मोनामोन मोनसे माने दैमानिफ्रायसो खांनानै माने गुबुन गुबुन एसे जोंनि न'निफ्राय एसे एक किल'मिटार बिदिनो दुइ किल'मिटारनि गोजानावसो लायनांगौ जायोमोन नाथाय दानि जुगावथ' मेचिन बेबाय मिस हिनोनो माने सुइस थुबानो दै ओंखारो नाथाय गोदोनि बायदि बेफोरबायदिखौ नुनो मोनाखै माथो गोदो गोदाय मानो गोदो गोदाय गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जानांगौ जायोमोन जोंनि आबौ-आबैमोना मानो होनो होनबा गोदो गोद बेबस्थाया गैयामोन गोदो जोंनि न' बांफ्राबो बिदिनो गोबाय गिजिमोन गासिबो मानो होनबा इन्जुरनि गोजामोन बयबो न'खरा मा होनो बिदिनो मोनसे सिमेन्ट खुन्था होननाय मोनसे फाक्का होननाय मा होनो बिदि गैयामोन आरो गोदोनि दिनाव न'फ्रां न' बांफोरा गोबां गाज्रि मिथिमोन आरो दा नोंथांमोननिथिं गोदोनि आरो दानि न'फांफोरखौ बोरै नुबोदों
औ अ आंबो एसे मोननैसो फोरमायलांसै नोंथांनिबो नोंथांनिसिम गोदोहाय नों जा बुंलांदों थिग बेबायदिनो ओ जों जोंनि आबै आबौमोना न'खौ औवाजों बानायोमोन बा अबेबा दंफां गोरा दंफांफोर नायनानै बेफोरखौनो हास'नानै बेजोंनो हास'नानै जों जोंनि आबै आबौमोनखौ न' लुनायखौ नुनो मोनोमोन खुन्था महरै बाहायनानै औवाखौ माने औवा बुरखा होननानै जों औवाखौ मिथिनो मोनो बबा औवा गुबै जों थिग बेबायदिनो जोंङो आरो औवाखौ बुङोबा जों बे औवा गुबैखौनो बेरा खालामनायखौबो नुनो मोनोमोन आरो जों बे औवानि बेरानि अनगायैबो बुङोबा जों गोदोहाय जोंनि आबै आबौमोननि समाव थिं होननायबो गैयामोन नोंथां थाङा जेरै बुंदों जों जेरै थारायफोर बा जोंनि जिगाब मा होनो माइ हानानै मोननाय जिगाब बे जिगाब बुन्था जिगाबखौ माने खाज'नानै माने खानानै बेजोंनो न' लुनायखौ खौ नुनो मोनोमोन आरोना आरो थिग बेबायदिनो बेखौ बेनि अनगायैबो जोङो प्लाटिकनि प्लास्टिक गोसोम बा प्लास्टिक गोथां बिदिनो गुवार प्लास्टिक महरैबो जों बे प्लास्टिकखौ माने न' उखुम महरै बाहायनाय जानायखौ नुनो मोनोमोन आरोना नोङो आरो आथिखालनिखौ बुङोबाथ' जों आथिखालाव बिदिखौ नुनो थांखाला रावनिबो न'खर बा जों गामि बा गामि ओनसोल जेरावबो बेफोरबायदि न'खर नुनायानो खमसै माने नुखालानो होनजायो खायफा खायफा न'आव सोरनि बा न'आव प्लास्टिकनि सोरनियावबा थायो जानो हागौ आं नुवाखसै दा आथिखालनि जुगाव बेखौ नुनो थांनाय जारला खोनानो मोनो दंबावो होननानै दासिमबो ओमफफ्राय आरो जों बुङोबा जों दानि जुगाव जोङो दाबो नुयो माबानि हानि औवाजों हानि न'खौ लुनाय माने औवा खुन्था बाय बिदिनो औवानि बेरा बानायनानै बिनि सायाव इन्जुरल' हाजों लिरनाय इन्जुर बेनि उनाव जों थिं नुयो थिंखौ दानि आथिखालनि जुगाव जों थिंखौ होयो गोदोहाय जों बिदिनो जिगाबफोरखौ सायाव होनानै बा प्लास्टिकफोरखौ होनानै थानायखौ खोनायोमोन जोंनि आबै आबौफोरनि समनिफ्राय जोङो बेखौ आबै आबौनिफ्राय खोनादों दाथ' जों जों नुनाय बायदिबाथ' जों गोबां ओनसोलाव दा बिदि जों औवानि बेरानि बा जोङो थिं होनानै थानायखौ नुयोबा आरो जोङो फाक्कानि न' बा जों सिमेन्ट इथा बायदि रोखोमनि बायदि बायदि बुस्थुफोरजों जों बानायनाय खौ नुनो मोननाय जायो नोंथां बिदिनो जों गोबां आथिखालाव गोदोहाय गोबां बुस्थुनि आंखालमोन जेरै जों दंखल गैयामोन जोंनि बै समाव बा दैखर गैयामोन बिदिनो जों बान्दोनि दैखौ नों जेरै बुंलांदों बिदिनो लायनानै लोंनांगौ जायोमोन सोरनिबा न'आ खाथिबा सोरनिबा न'आ गोबां गोजान जायोमोन बिसोर गोबां खस्थ'यै सोलिनाङोमोन जायनि न'आ गोजानमोन। बिसोरो गोबां खस्थ'यै रोगानानै जों गोबां खस्थ'यै सोलिबोनायखौ जों खोनानो मोनो। थिग बेबायदिनो जाग्रा लोंग्रानि माबायाव बुङोबा जोङो गोदोहाय बिदिनो जाग्रा बा संग्रा एरै बिदिनो दै लोंग्रानि बासन बरथनखौबो नुनाय थांनाय जायामोन माने जोङो थालिर बिलाइफोराव ओंखाम जानायखौ नुनाय जायोमोन। बिदिनो थालिरनि गांखं बा थालिर बाख्ला बेफोरावनो जों दै लोंनायखौ होननायखौ दैयाव बेफोरखौ बेफोरावनो माने दै लोंनायखौ जों नुनाय जायोमोन। आरो गोदोहाय जों गोदोहाय जों बिदि आरो जोङो ओरै बिदि टेबोल बा सियाराव जानायखौ नुनाय मोननाय जायामोन दाथ' आरो जों बयबो जोङो सियार टेबोलावनो जानायखौ नुनो मोननाय जायो जों दानि जुगावथ' बिदिनो जायो गोदोहाय जोंनि आबै आबौमोनहा जों हायाव बा खामफ्लाय बानायनानै जों जानायखौ जों नुनाय जायोमोन आरो नोंथां नोंथाङालाय मा सा
औ दा गोदोनि बायदि थ' जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा बिदि जाला मा होनो ओं औ उम टेबलफ्रावसो जायो‌ खामफ्लाय होननायबो होननायावनो जिरायनान जाला आरो। मानो होनबा जोंनि न'खरफ्रोमबो आरोबाव मोनसे मा होनो सोलायनाय फैबाय गोदोनि बायदि गोदो मा होनो गरम दिनबाबो जों सहना थानांगौ मोनसे गिसिबनि मोनसे गिसिब सिबनानैनो नाथाय दा जोंनि गेजेराव फांखा होनना सफैबाय कारेन्ट सफैबाय गोदोथ' गोदो कारेन्टआनो गैयामोन खनफ्रोमबो न'खराव मोनाबानो बाथिजों सोलिनो नांगौ जायोमोन बाथि मोनसेजों केरासिनजों खेरासिन जोब्बा मोनसे न'खरा खोमसियै थानो गोनां जानांगौ जायोमोन। नाथाय गोदोनि बायदि दानि जुगाव बेबायदि गैला आरो माने सोब बोनो कारेन्ट होननाय फैबाय मोब्लिब गोहोआ फैबा फैनो हमबाय आरो बे मोब्लिबनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां खामानि मावनो हायो आरो। गोदोनि बाय दि जोङो माइफोरखौबो मा होनो माबाजों सौवला दिं दिं दिंखि ना मा होनो बेजों। मानो होनबा गासिबो मिलनि गेजेर। जों सौवो। मिलाव थाव होबाय बे एबा। कारेन्टजोंबो मिल थायो कारेन्टनि गेजेरनो जों माइखौ सौवो आरो। गोदोनि न'खरफ्रोमबो गोदो माइ सौग्रा मोनसे माबा दिखि नामा थायोमोन ओ बेफोरनि गेजेरजों सौवोमोन आरो गोदो गोदाय। जोंनि आबै आबौमोना आरो गोदोनि बाय दि जोङो दा बिदि बेबो माइखौ आरो दा जों गोबां सोलानाय नुदोंसै जोंनि थासारियाव गोदो जोंनि ओनसोलाव। गोदोनि बायदि लामा। फ्राबो एसेग्राब गाज्रि नंलामोन गोदो गोदाय। लामाफ्रा हाखर हाला। अन्थाइ गोजौ गाहाय गासिबो बेफोरो माने मा होनो लामाफ्रानो गाज्रिथारमोन दोंमोन ना नाथाय दा जोंनि दिनाव नुनो हमबाय। गासिबो लामाफ्रा फाक्का जाजोब्बाय। गंफ्रोमबो लामायानो पाक्खा फाखा नंङालासिनो गैला सोब फिसा फिनलौ लामा बेफोरनि जाऊनाव फाक्का जाजोब्बाय आरो जोंनि ओनसोलाव आरो गोदोनि बायदि जोंना गंफ्रोमबो न'खर न'खरावहायो मा होनो बिदिनो साइकेल गैला दा जोंनि न'खराव मा होनो जोंनि गामि ओनसोलाव गासिबो माने गारि मथर बेफोरखौ नुनो थाङो आरो जोंनिथिं दा साइ साइखेल गंसे ओं बिदिनो गोजान हान्थिनो थाखाय साइकेलजों थांला गोदोनि मानसिफ्रासो थाबायनो थाङो एखनबा साइेल केल सोरबा गामि गंसेयाव सोरबा न'खरसेयाल' साइकेल दंमोन दा जोंनिथिं बेफोर नुनो थांला आरो गासिबो न'खरफ्रावनो गारि मथर सोरहाबा बाइक सोरबा मटर बेबायदि नुनो थाङो आरो दा नोंसोरनि ओनसोलाव बा गामिफ्राव बिदि सा साइकेल आरो माबाफोर नुनाय थाङो नामा
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो गोदोहायथ' बुङोबा जोंनि गामि ओनसोलफोरावथ' जों गोदोहाय बुङोबा जोंनि जोंबो नुबोदों जों उन्दै समाव जेराव जों उन्दै उन्दैमोन बे समावबो जोंनि समाव जों साइकेलखौनो नुवामोन गोबां खममोन साइकेलाबो खायफा खायफा न'खरफोरनावल' थायोमोन जायफोरा एसे धोनि मानसि बिसोरनावल' साइकेलखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन दाथ' गोबां सुबुंनावनो गारि मथ थर एबा खार खार होना बुङो गारि गिदिर होना साखा खब्ब्रै गारि होनना बुंगोन जों बेखौ नुनो थांनाय जायो दा जोंनि न'खर खौ बारलाङोबा बैसानिफ्राय बा बैसानियावबो बयनावबो माने गारि मथरखौ नुनाय जायो बा बाइक स्कुटि होननाय बिदिखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो बुङोबा आरो आरो जों ओरै मोब्लिबनिथिं बुङोबा दा जोंनि जुगाव थ' दा मोब्लिबा बयनि जायगायावबो माने बयनिबो समाजाव बा बयनिबो गामि गामि माने मोब्लिबखौ मोननो हाखायो दा गोदोनि बेफोरबायदि सुबिदा नङामोन जा जों लाइफ मोनो दा बिदि गोदोहाय मोननो हायामोन जों बेनि थाखाय जों अर सा माने अर लगायनाय जायोमोन न'नि सिला सिला बा जोङो अर साथि लगायनानै जोङो गोदोहाय सोलिबोनायखौ नुनो मोननाय जायो जोंनि आबौ आब आबौ फोरनि आबौ आबैमोननि बुंनाय हिसाबावथ' जों बिदि खोनानाय नुनो मोननाय जादों। खोनानाय जादों माने जोंनि आबै आबौमोना साथिजों सोलिबोदोंमोन होननानै दाथ' आरो जोङो फांखाजों थानानै फांखाजों थानो हायो माने गरम बोथोरावबो जों बारा गरमनाय मोनला दानि जुगाव जों एसि बा बिदिनो फ्रिज बायदि रोखोम रोखोमनि गुसु जाहोग्रा बेसाद थायो दा गुसु दै लोंनो हायो बा गुसु थान्दा थानो हायो न'फोरावनो गोदो गोदाहाय जोंनि आबै आबौमोनहा माने बिदि थानो मोननाय जायामोन आरो जोंनि आबै आबौमोनहा ओरै
माने अ दे ओमबा ना बिदियावनो। बेहायनो दोनथ'नोसै नोंथां।
जा रां सावरायनाय थाबाय।
जाथ